हेलौ नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां? औ दासो खोनादों नोंथां।
खोनादों नोंथां आंबो बिदिब्ला नोंथाङा दा फ्रि दंना।
औ फ्रियानो दं नोंथां।
अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन।
औ सावरायनो हागोन नोंथां मा टपिक नोंथां?
बिदिब्ला आं सानदों जे जोङो बिदिनो बर'फोरा जे हाग्रायाव मैगं थाइगं खनथुमनानै जायोना बेफोरनि सायाव एसे सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां नोंथाङानो बेखेवग्रोदो औ।
जागोन नोंथां। बिदिब्लाथ' बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो मा जानाय लोंनाय बिथिङाव जोबोद दोहोनिखा बर'फोरा बिदिनो बायदि नाजों बेदरजों बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायफोरखौ एवना नै सावनानै बाथोन खालामनानै ओंख्रि संनानै जानायखौ जों मोनथिबोखायो। बिदिनो बर' बर' नखरनि जानाय ओंख्रिफोरनि मादाव बांसिन फोरानो मा माखासे मानिया हाग्रानिफ्रायनो जों मोननो हायो। बर'फोरा हाग्रानिफ्राय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ खुमथुमनानै जानायखौ जों मिथिनो मोनो जेरै दङ जोंहा दौसेरेम लाख फासायख' जोग्लाउरि ओंखाम गोजां लोनथि नाथि मानिमुनि नोरसिं आरो दंबावो जोंहा ओ बिदिनो दङ सिब्रु ओमफ्राय एलांसि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर दङ आरो जोंहा बिदिनो दङ। आरो बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ मा बर'फोरा बांसिनखौनो मुलि महरै बाहायबोयो बिसोर फोथायो बे जे बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ जानानै जोंनि सोलेराबो मोजां जायो। माने मोजां जाखायो जेरै जोङो जायोना ओ माबाखौ जोग्लावरिखौ जोङो ना गोरानजों बिदै फुदुंनानै जायो बेजों मा बर' फोरा बुंङो जे जोंनि देहानि लोरबां मोननाया खारो बिदिनो देहायाव खब फसिनाय गगा मोननाय बिदिनो फिसा फिसौ बेरामफोरा खारो इदिनो जोंहा दंबावो सिब्रु सिब्रुखौ एवनानै जायो। आरो मानिमुनियाबोथ' जोंनि देहानि थाखाय गोगोम मोजांखा जोबोर मुलाम्फा होखायो मानि मुनिया जोंनि देहाखौ बेखौबो बर'फोरा ओंख्रि संनानै जायो आरो। आलुफोरजों एवनानै जायो बिदिनो
नोंगौ नोंथां
मानिमुनिनि बिलाइखौ ओरैनो गोथांङैब्लाबो बर'फोरा जाबावोसो आरो बिदिनो बि बिदै सेबनानैबो बिनि बिदैखौ लोंङो उदैनि थाखाय मोजां होननानै बर'फोरा फोथायो। बिदिनो बायदिसिना बेरामफोरखौ मा बैफोर ओंख्रिफोरखौ जानानैनो मोजां जायो होननानै बर'फोरा बुङो गोदोनि दिनावथ' खाथि खाला जेबो देहा फाहामसालिफोर गैयामोन नालाय लोमजानाय समाव लांनो सुबिदा बेफोरबादि गैयामोन बेनिखायनो फिसा फिसौ बेरामफोरखौ बिसोरो माबैफोर हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइग फोरखौ खुथुमनानै लाबोनानै संनानैनो बिदिनो माखौबा दाउजों अबेखौबा अमा गोरान मै गोरान हाग्रानि अमा गोदान ना गोरान बेफोरजों संनानैनो बिसोरो जायोमोन आरो बैफोर माखासे उदैनि बेरामखौ गगा मोननाय बेफोरबादि बेरामफोरखौ सोखाना लायोमोन आरो। बिनि अन गायैबोथ' बैसागु फोरबोफोराव बर'फोरा मोनसे संक्रान्तियाव गोखा गोखै जायोना बै गोखा गोखैयाव जोंङो बर'फोरा सेजौनिफ्रायबो बांसिन मैगं - थाइगंफोरखौ जायो आरो जयै एवनानै। फैसे ज बैफोर मैगं थाइगंफोरखौनो बर'फोरा बांसिनखौनो हाग्रानिफ्रायनो मोनो आरो हाग्रानिफ्रायनो लाबोयो जेरै औ बिदिनो दंबावो हाजोनि थारुन थारुन बेफोरखौ बिसोरो मा दाउफोरजों जायो। थुरि थखन, थारै गोरलै, बेदनि बिजौ बेफोर गासैखौबो जोंनि बर'फोरा हाग्रानिफ्रायनो लाबोनानै जाफैयो गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरा थ' बिदिनो हाग्राफोराव हादान सिफायनानैसो रायजो जाबोनाय नालाय बिनिखायनो बिसोरो मा हाग्रायाव थानाय बैसोर मैगं थाइगंफोरखौ बबे जाजायो बबे जाजाया बैफोरखौ सिनायलायखायो आरो माने जोंनि बर'फोरा मिथिंखाजों जोबोद खाथियै सोमोन्दो गोनांखा नालाय बेनिखायनो जोंनि बर' फोरा बबे जिनिसा जाजायो बबे जिनिसा जाजाया बेखौ सायख'नानै जानो रोंबोखानाय आरो। बिसोरो बैफोर बेसादफोरखौ ओंख्रिनि अनगायै मुलि हिसाबैबो बाहायबोदों आरो दासिमबो बाहायबोगासिनो दङ औ बेयाव जेबो रासायनारि मुवा होफादेरनाय जाया बेनिखायनो जोंनि देहायाबो जेबो खहा जाया।
औ देहानि थाखाय मोजां थै
औ देहानि थाखाय मोजां। अब्ला नोंथाङाबो बिदिनो बर'फोरनि हाग्रानि मैगं- थाइगं जानायनि सायाव एसे फोरमायलांनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
ओ‌ नोंथाङानो जोबोद मोजाङै बेखेवलांखाबाय। दा
हाग्रायाव खन सायग्रा मैगं आरो खनसायनानै जाग्रा मैगं होनोब्लाथ' जोंहा गोबां दङ नङा होमबा दहाय बिदिनो बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो
हाग्रा मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा मिथिंगाजों खाथि सोमोन्दो दङ नोंगौ थारैनो अ' बबे ओंख्रिया जाजायो बबे ओंख्रिया जाजाया माने बबे मै जाजायो जाजाया बेफोरखौ बर'फोरा मिथि खागौ हिसाबै दा माखासे ओ न'आव मोननाय मैगंफोरनि अनगायै न'आव गायग्रा मैगंफोरनि अनगायै जोङो गोबां मोननो हायो जों जेरैहाय हा आ मानिमुनि खिफि बेन्दों बेबायदिनो दौस्रेम लाफा सायख' बिदिनो जोंहा लोनथि मैगं दं आाखि मैगं ओ‌ सामलां मैगं दं ओंखाम गोजां मैगं दं थास' दं मैसुंखा मोननो हायो जोङो। ओमफ्राय बेबायदिनो सिब्रु मोनो। खेरा दाफिनि मोनो बुरि थगन मोनो थाराय मोनो जोङो रायदों मोननो हायो। ओमफ्राय बे बायदिनो। गोबां मैगंफोर मोननो हाबावो आरो बे बायदिनो दै दै सेर सेरावबो जोङो।
बे बायदिनो एलांसि, मान्दे, आजिनाय बेफोरखौहाय मोनो मोनो।
औ
जेब्ला बर'फोरा, बर' आइजोफोरा ना गुरनो थाङो अब्ला ना गुरनो थांनायावहाय
बैफोर एलांसि, मान्दे, आजिनाय बैफोर मैगंफोरखौ ओ नाजों बाथोन जानो बा ओंख्रि मोनस्लाबियाव हास्लाबियावहाय एवनानै जाला बैफोरखौ खनथुमनानै लाबोनाय जों नुनो मोन नुनो मोन आरो। बेबायदिनो नोंथाङाबो बिदिनो
औ
बे जेब्ला जोङो बैसागु बोथोरावहाय सुक्रानि जायो खनथुमनानै बिदिनो नोंथां होननाय बायदिनो जोङो हाग्रानिफ्राय बुथुमनानै लाबोयो बेनि ओमफ्राय जोङो ना न नाथ' नङा बेदर बेदरफोरजों, बेदर नङाबा दाउफोरजों नङाबा ओरैनो गाव गोजा मोनो आरो
औ
बिदिनो एवनाय ओमफ्राय बिदिनो ओ हाग्रानि औ
औ
खौ हो थाखाय बै मैगं फोरा बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांनायबायदि खाथियाव मोनो। गोजान गोजान थांनांगौ जायोन बेनिखायनो हास्लाबैयावहाय
औ
बे नङाबा जाथों होननानै जबद जाग्रथों होननानैहाय। बैफोर मिथिंगायाव मोननाय मैगंफोरजोंनो मुलि महरै मैगंफोरखौ बाहायनाय जायोमोन आरो जेरैबायदि उदैनि बेमारफोरा खारथों होननानै जोङो मानिमुनि खिफि बेन्दोंनि माबाखौहाय बिदैखौहाय सेबनानै थुलुंसि होफानानै बेखौ लोङोब्ला उदैनि बेमारा खारो होननानै जोङो‌ मोनथिनो मोनो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा औ, बे बायदिनो जोंहा दङ ओ बे बायदिनो गुजुबा कब जाबा बिसोरो खारो होननानै दाउसा गोरलैजोंहाय जोङो ओ जोग्लावरि बेबायदिनो लोनथि, ना खि मैगं, मानिमुनि ओमफ्राय खानसिंसा बेफोरबायदि होफानानै आरो ना बेखौ जयैहाय बिदै फुदुंनायहाय बे खौ बेखौ आरामसे संनानै हाय जायोमोन बिदैखौ लोंहोनाय जायोमोन बेमारिनो ओमफ्राय बेजों माने बेमारि नङैफ्राबो जायो आरो। बेजोंहाय राफोद मोजां थायो आरो देहानि थाखाय जोबोद मोजाङानो ओ बेफोर मैगंफोर गेजेराव एसे गाय जानाय बायदिनो आरो बबेयाबा गोफां बबेयाबा हाग जाय जालायलाङो आरो बेबायदिनो
औ
मोजा एसे खैस खैसिब खैसिबाव लाफा सायख', दौस्रिम बेफोरबायदिया एसे मोखां गोजों बेफोरो एसे मोदोमोबो ओमफ्राय बेबायदिनो दङ जोंहा सिब्रु खौथ' सिब्रुआबोथ' देहानि थाखाय जोबोद मोजां बेखौ ओ दाउफोरजोंबो जायो आलु होफानानैबो जायो एवनानैबो जायो। ओ देहानि थाखाय मोजां आरो बेबो। ओमफ्राय जोंहा दङ थाराय थारायखौ जोङो अनलाजों गोबां जानायखौ नुनो मोनो अनलाजों जोबोद गोथाव जायो। थाराय गोरलैया थाराय थाराय मैगंआ ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा हाजोनि हाजोनि थारुन एबा हाग्रानि थारुन बेखौबो जोङो जा जानो हायो आरो। बेदरफोरजों जायोबा गोथाव जायो ओमफाय बायदिनो गोबां मैगं मोननो हाबावो आरो। बेफोरनि अनगायै माखासेनि नामफोरखौ मुंफोरखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया बा जों मिथिया। दा बेफोर मैगंफोरखौ जानानै जोंनि देहायाबो मोजां जायो। औ
उम थारैनो नोंथांङा नोंगौखौनो बुंलांबाय गोबां बिदिनो बर'फोरनि गेजेराव हाग्रानिफ्राय खुन्थुमना जानाय मैगंफोर दं। नाथाय जोंहा समा थोआ। नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो फोजोबसै ना?
जागोन नोंथां। नोंथांजों बे टपिकनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ।